खोनादों दे
नोंथाङा सम दोङब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै। नोंथांखौ आङो फन खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां दङ' दे।
औ बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि न'खर आरो नोंथांनि। गामि ओनसोलाव माबायदि आबाद मावनाय जायो लोगोसे आबाद मावनो थाखाय जोंनो। मा मा आगजुनि गोनांथि जायो आरो आबादफोराव मा मा हासार होयो? लोगोसे दासान्दै दैज्लां बोथोर मेसें बोथोराव नोंथांनि जायगायाव बा ओनसोलाव मा मा मैगं थाइगं गायनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ नोंथां हागोन दे ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि ओ। दा जोंना दैज्लां सम नालाय ओ बेनिखायनो जोङो बांसिन सुबुंफोरखौ माइ आबादखौनो मावनायखौ नुयो आरो।
औ नंगौ।
जोङो ओ माइ आबाद मावनोब्ला गिबियावनो माज्लिनि गोनांथि जायो। जोङो बे माइज्लिखौ ओ थांनाय बोसोराव गायखांनाय जा गोग्गोमाइ बेखौ दोनखानाय जायो आरो ओ बेनि अनगायैबो। जोङो बाजाराव मोननाय माइज्लिफोरखौबो लाबो बे माइज्लिखौ फाथोनि बस्थायाव सोनानै फुख्रियाव जोङो सोमना दोनो आरो साननै।
औ।
औ बेनि उनाव ओ जोङो बेखौ बोखांनानै जोङो लांदां जायगायाव ओ लाइ बिलाइयाव थालिर बिलाइयाव ओ जोङो बेखौ बहननानै ओ गुवारै जोङो बेनि सायाव थालिर बिलाइखौ आरोबाव खोबनानै दोननाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जेब्ला बियो गाजा बेरो अब्ला जोङो बेखौ दुब्लि फोथाराव लांनाय जायो आरो जोङो बेखौ फोनायनि सिगांनो जोङो दुब्लि फोथारखौ मोजाङै हालजों बा ट्रेक्टरजों मोजाङै हेवनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो जोङो बेवहाय जोङो, हालेवनाय समाव जोङो न'खरनिनो बानायनाय हासार जेरै हासार बायदिखौबो जोङो हैनो हायो आरो।
औ नंगौ।
बेनि उनाव जोङो जा बे माइ बेखौ जोङो आखायाव मुथायाव लानानै माने सारनानै होनाय जायो आरो। जाहाथे माइआ मोजाङै गेसेङै रज'नाय बायदि
औ नंगौ।
बेवहाय जोङो गनबो गायनानै दोनहैनाय जायो आरो। आरो माइथिलियाव जाहाथे दाउफोरा माइखौ जानो हायि बदि बेनि उनाव जेब्ला से मास से दान जायो अब्ला बेनि उनाव माइआ एसे जौवब्ला जोङो बेखौ आरोबाव फुफिननानै आरोबाव जोङो आइजोफोरखौ लानानै बा दा जोंनि गोदान मुगानि गायनाय मेसिन ओंखारदोंना? बेखौ लानानै जोङोायनो गायनाय जायो आरो माइखौ औ। बेनि उनाव जेब्ला बे माइआ एसे देरबोयो अब्ला जोङो बे माइ एम्फौफोर जानो हायै बायदि बायदि बो बाहायनायखौ नुदों आरो बेनि उनाव जोङो माइ आबादा मोजां जानो थाखायबो बेवहाय बायदि रासायनिक हासारफोरखौबो बाहायनाय नुदों आरो न'खरनिनो बानायनाय हासार जेरै गोबोर हासार आरो बोरमानि खिफोरखौबो जोङो हैनायखौ नुदों आरो
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो दैज्लां बोथोराव जोङो माइनि अनगायैबो उफुर्रा आबादफोरबो मावनाय ननि गेजेराव जोङो दैज्लांनि जोगोनारफोरखौबो मावनायखौ नुदों आरो बेनि उनाव पटल दैज्लांनि लेस्रा भिन्दि बायदिखौबो मावो आरो
औ नंगौ नोंथां
जेब्ला दैज्लांजोबो अब्ला जोङो माइ खौ हाखांनायनि उनाव जोङो जा बे नारा बेखौ जोङो ट्रेक्टरजों मोजाङै हेवखांनायनि उनाव आरोबाव बेवहाय बेसर आबादबो मावो आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनो
फोर आबादखौ जोङो न'आवनो थाव जानो थाखायबो बाहायनायखौ जायो। यो आरो खायसेया गावनि राङारि आंखालखौ ओ सुफुंनो थाखायबो बेखौ फाननायाव बाहायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव दासान्दै मा मा आबाद मावबाय दङ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां नोंथाङासो दा नै आगोलावसो बुंनाय बायदिनो दा दैज लां बोथोर जिहेथु दे बेव जोंनि था जोंनि ओनसोलावबो बिब्दिनो माइखौनो दा बांसिन नां ओ गायनायखौ आरो मावनायखौ आं नुबोबाय थादों। बि दिनो माइ गायनो थाखाय नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनो मायलिनि गोनांथि जाग्रोयो। जो बे माइलिखौ जेरै आगोल थांनाय बोसोराव गायखांनाय जोङो ओ गोग्गो माइखौ जोङो दोनथुमना लानाय जायो। नङाबा जोङो हा थाय बाजारफोरावबो जोङो बायनानै मोनो बेखौ जोङो मोजाङै फाथोनि बस्थायाव सोमनानै जोङो दैयाव सोमना दोननाय जायो। जेब्लासिम बे माइआ गाजायाव अब्लासिम बेनि उनाव जोङो मोजाङै जाय जायगायाव जोङो खो थियाखौ फोगोन बे जायगाखौ मोजाङै जोङो मोसौ जों नांगोलजों एवना लानाय जायो। नङाब्ला दानि जुगनि जोङो टेकथर जों हेवनायखौ बांसिनखौनो नु नुनो मोनो। बिदिनो जोङो दुब्लि फोथारखौ मोजाङै गुलि गुलि एवनायनि उनाव बेखौ जोङो खादायाव लानानै जोङो सास्रो सास्रो खोथिया फोनायखौ नुनो मोनो जोङो। सास्रोना फोयोब्ला खोथ ओ खोथियाया एसे गेसेङै रज'बो आरो जोंनि खोथाया मोजां जायो। बेनि उनाव जोङो खोथिया फोखांनायनि उनाव जोङो हासार एसे होनांगौ खोथिया मोजां जानायनि थाखाय जेरै जों गावनो न'नि आव बानायनाय जोङो गोबोरखि हासार आरो जाबोर जाला गारनाय हासार आरो बिद दिखौ होनायखौ नुनो मोनो। आरो जोङो रासायनारि हासारबो होनो हागौ। बेनि उनाव जेब्ला खोथियाया जोंनिया एसे लावब'गोन जेरै जोङो नैजि थामजि दिननि उनाव बे बेनि उनाव जोङो खोथियाखौ फुनानै जोङो माइ गायनायखौ नुनो मोनो। बिब्दिनो जोङो माइ गायनो थाखाय जोङो दुब्लिखौ जोङो सैसे सैनै सैथाम ओरैबिदि हेवना लानानै जेब्ला माइ गाय गायनो हानाय हाब्रुआ मोजां फुरुयो गल' गल' जायो। बेनि उनाव जोङो माइखौ गायनायखौ नुनो मोनो जोङो। बिब्दिनो आइजो माहारिफोरखौ जोङो साब्रै साब्रा लोगो नांनानै जोङो माइ गायनायखौ नुनो मोनो। लोगोसे दानि जुगाव जोङो ओ बिब्दिनो सायन्सनि जुग नालाय जोङो मिसि गोबां माइ गायनाय मिसिं नु ओंखारनायखौ नुनो मोनबाय। बिबदिनो गोबां फोरा मिसिंजोबो गायो। आरो खायसे सुबुंफोरा बिदिनो ओ आ-आइजो माहारिखौ ज' लिंथुमनानैबो जोङो गायनायखौ नुनो मोनो। बिब्दिनो माइयाबो गोबां रोखोमनि दोङो जेरै जोसा, माइब्रा इदिनो रन जिर आरो गोबां गोबां गोदान गोदान मुंनि जोङो माइ ओंखारनायखौ नुनो मोनबाय। खोनादोंना नों थां औ बिबदि औ बिब्दिनो जोङो माइ गायनानै जोङो गोबां रोखोमनि माइ मोनो आरो बै माइखौनो जोङो। हाथाय बाजारफोराव जोङो फाननानै जोङो जा एसे रां मोनो बेखौ जोङो जोंनि ओ सरासनस्रा जिउ खुंनाय राहायाव जोङो मदद मोनो। आरो जोङो ओ बिब्दिनो जोङो माइ गायनायनि अनगायैबो जोङो गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो दैज्लां बोथोराव। जेरै दैज्लांनि जोगोनार दैज्लांनि फानेलाव लेस्रा बि बेफोरबायदि जोङो गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो बै आबाद माव बुंनायफोराव जोङो रासायनारि हासार होनाय गावनि न'आवनो गोबोर ओ हासार होनाय बोरमानि खि आरो जाबोर जालाफोरखौ होनानै जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। नो थिग बिब्दिनो जोङो ओ गोजां बोथोरावबो मेसें बोथोरावबो जोङो गोबां आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जेब्ला दैज्लां बोथोराव जोङो माइ गाय गायखांनायनि उनाव जोङो बै माइ गायखांनाय दुब्लि फोथारावनो जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनानै बेसर गायनाय मथर सबाइ बिदि गाय नायखौ नुनो मोनो जोङो बै बेसर गायनायजोंनो जोङो बेसरखौ न'आवबो फेरेनानै जोङो थावखौ जोङो जानो हायो नङाबा जोङो बै थावखौ जोङो फाननानैबो। गोबां रां मोनो बै रांजोंनो जोङो न'खर खुंनोबो हायो लोगोसे जोङो सबाय म'थरफोरखौबो बिदिनो गायनानै जोङो रां खामायनाय नुनो मोनो आबादारिफोरखौ जोङो ओ आबाद मावनाया दाल' नङा गोदो गोदायनिफ्रायनो आ आबै आबौमोना मावबोनाय बेनिखायनो गोबां सुबुंखौनो आं नुनो मोनो आबाद आबाद मावनानै गावनि जिउ खुंनाय लोगोसे गावनि फिसा फिसौफोरखौ फरायहोनाय गानहोनाय जोमहोनाय बिदिखौ आङो नुबोदों आरो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो आबादखौ मावबोगासि दङ' लोगोसे ओनसोलाव आबाद मावनो थाखाय मा मा आयजेंनि ओ बाहायनाय आइजें बाहायनाय जायो एबा गोनांथि एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव आबाद मावनो थाखाय जोङो गोदो आबै आबौमोननि समाव जेरै ओ नां नांगोल जंगाल मै बायदिखौ लानानै जोङो माइ आबादा मावनायाव बाहायोमोन
औ नांगौ
दासिमबो दङ आरो।
औ।
बेनि अनगायैबो जोङो जा ओ गोदान मुगानि ओंखारनाय जा टेक्टर बेफोरसखौबो जोङो बाहायो आरो माइ ओ आबाद मावनायाव। आरो जोङो ओ खम समनि गेजेरावनो खामानिया ओ जानो लुगैयो नालाय बयहाबो बेनिखायनो जोङो ओ आरोबाव माइ गायनाय समावबो आरो माइ गायनाय मिसिनजों जोङो माइ गायनाय खौ नुदों आरो माइ हानाय समावबो आरो गोदो जेरै ओ आख आखायजोंनो खासि लानानै जेरै हायोमोन माइखौ बिबदि बिबदिखौ जोङो एसे खम नुयो। जोङो दानि समाव जोङो गोदान जामिसिन माइ हाग्रा ओंखारदों बेखौ जोङो बाहायनायखौ नुयो आरो आरो माराना समावबो जोङो टेक्टरजों नानायखो नानायखौ नुयो आरो ओ मिचनजों नानायखौबो नुयो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां। दे बिदिब्ला नोंथांजों दिनै आङो आबाद मावनायनि बागै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय नोंथांनिफ्राय आङो सोलोंनो मोनबाय आरो मिथिनो मोनबाय नोंथांनि सिम गोजोन्नाय थाबाय आंनि
औ नोंथां नोंथांसिमबायबो गोजोननाय थाबाय।
बिदिब्ला जोंनि आयदाखौ एसेयावनो लाखिथ'नोसै
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय